हेलौ।
खोनादोंना।
औ आं दासो खोनाबाय नोंथां।
औ नोंथाङा फ्रियावनो दंना दायो। हेलौ औ दायो बिदिब्ला आं एसे आयदा हिसाबाव सावराय जागोन
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
होननानै बुङोब्लाथ' जों सरासनस्रायै नुनो मोननाय जेराव जोंङो गसंनानै दङ बेफोरो सरासनस्रायै मिथि नङा होनब्ला नोंथां?
औ औ
दा बिनि अनगायै मा होननानै जों माखौ मिथियो? गुवारै सावरायनो थाङोब्ला आरो हाखौ जों मा मा रोखोमनि मोनो आरो मा नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोना एसे?
औ दा जोङो हा बुङोब्लाथ' हाखौ जोङोओरैनो गोबां रोखोम मोनो जोङो बालासिया हा मोनो। बा खायसेखौ हामा माथा हा मोनो। ओमफ्राय खायसेखौ आरो जोङो आथाल आथाल हा होनना बुङो।
औ नंगौ।
बिदि जोङो मोनथाम मोनथाम मोनब्रैसो रोखोमनि हा मोननाय जायो आरो।
औ नंगौ
जोङो बालासिया हा होनना बुङोब्ला दा बे बालासिया हाफोरा ओ बांद्राय बिबांनि दैखौ सोबखां सोबखांना लायो बिसोरो बालासिया माने गोबां बिबांनि दैखौ सोबखांना लायो। माने बालासिया हा फोराव दैया जमा जाना थानो हानाय खाबुआ खम थायो आरो। दा बेखायनो जोङो बालासिया हाफोराव ओखम जायफोरा खम दै, दै नांगौ जायो। दा बेफोरबायदि आबादखौ जों मावनो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो आरो जोंहा दोङो हामाम माथा दा बे हामामा था हायाव जोङो बांसिन माइ आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो माइ आबाद बा ओ आरो जोंहा बिदिनो हाब्रु हा थायो हाब्रु हाफोराव बे हाब्रु हाफोराव जोङो बांसिन बिबांनि माइ आबादफोरखौ मावनाय जायो। हाब्रु हाया दैखौ हमथाना लाखिनो हायो। माने बिसोरो दैखो खम बिबाङै सेरमाय होयो। जायनि थाखाय दैया हाब्रुआव थाबाय थायो नालाय बेखायनो ओ हाब्रु हायाव ओ गोबां बिबांनि दै गोनां जानाय आबादफोरखौ जों मावनो हायो। दा माइ आबाद माइआ जिहेथु गोबां बिबांनि दै नांगौ नालाय। बेखायनो जोङो हाब्रु हाफोराव माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो। दा बिदिनो जोङो आथाल हा मोनो। दा बे आथाल हा बा हामा माथा हाफोरखौ जोङो ओ जोंनि नांगौ जानाय जोङो खायसे नांगो जानाय आइजें आइलाफोर जों बानायना लानो हायो। दा जोङो दैहु जोदौ दैहु होनना बुङो बे दैहु दै दोननो थाखाय जों बाहायो। दा बिदिनो जोङो साथि खाला लगायनो थाखाय जोङो साथि बानायो। बा धुब धुना सावनो थाखाय जोङो धुना हानि धुना बानायो। हानि साथि बानायो दा बेफोरबायदिनो जोङो बे हामा माथा हानिफ्राय जोङो गोबां फुथला
हानि फुथ्ला मुर्ति मुत- मुर्ति बानायनो हायो आरो। दा बेफोरनिफ्राय जोङो हानिफ्राय जोङो गोबां बिबांनि जोंनो नांगो जानाय जोङो हाफोरखौ जोंनो नांगो जानाय खामानियाव बाहायो आरो जों खिसु खायसे जोंनो नांगौ जानाय आइजें आइलाफोर बानोना लानो हायो । दा जोङो हानि जोदौ बा दैहु बानायनानै जोङो दै दोनोब्ला बे गोलोम बोथोराव जोबोर मोजां जायो आरो । ओ हानि दैहुआव दैया गुसु सुदैमैनो थाबाय थायो । जेथु गोल गोलोम बो आव गरम जायोब्ला ए दै लोङोबा हबाना जोङो सुदेम मोनो आरो हानि जोदोआव दोननाय दैखौ लोङोबा
औ नोंगौ नों
दा बेराफारसेथिं जोङो बुंनो थाङोबा जोङो हानिफ्रायनो जोङो खायसे न' बानायना लानो हायो दा जोङो ओ जोंनियाथ' फ्रायानो हानि न' थायो । जोङो इन्जुर इन्जुरफ्राव जोङो बेरा बेरा खाथि दुमनानै जोङो हखौनो लिरनाय जायो हा एसे हा ला नानै गोबोरखि गोबोरखिदो लगाय मोन देर खालामनानै जोङो जोंनि थाग्रा न'नि बेराफोरखौबो जोङो हाजोंनो लिरनानै स्लिम स्लिम खालामना लानाय जायो । आरो जोङो मोनसे बाथ्राखौ मख'नांगोन जोङो दानिया जिहेथु फा का न' लुयो नालाय दा बे पाक्का न' लुनायाव जोङो इथा बाहायनायनि दा बे इथाया मोननै रोखोमनि थायो मोनसेया जाबाय बालासि सिमेन्टजों बानायनाय इथा आरो मोनसेया जाबाय हानिफ्राय बानायनाय इथा दा जोङो हाखौ आथाल हा बा हामाम माथा हाखौ जोङो गलाय मोनन्दिर खालामनानै ओह बेखौ मोनसे फार्माजों जोङो जेरै एक फुट सय इंसि तिनि इंसि। दि बेफोरबायदि मोनसे ओह घनक धनकआरि घनक। बारि इटा बे इटाखो जोङो। बानायनानै ओह जोङो सावनाय जायो खैलाजों खैलाजों सावनानै बे हाख खो खैलाजों सावनानैजों गोरा खालामनानै इटानि महर होनाय जायो। जायखोजों गोदजा गोदजा नुयो ओमफाय बे गोदजा गोदजा इट इटा फोरखो जोङो बायनानै पाक्कानि नखो जोङो लुनाय नुयोआरो। दा बेबायदिनो हायाथ जोंनि। थाखाय जोबोर गोनांथि ओह जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो हा नङाबा। जोङो सोलिना थानो हायाआरो।
खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों।
औ दा बेनिफ्राय ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायदो बे हानि सायावनो?
औ जागोन ओह जिहेथु नोंथाङानो गोबां बाथ्रा बुंबोखाबाय। हाखो जोङो मा मा खामानियाव बाहायो आरो हानि रोखोमफोरखो नायनानै जोङो आबाद। गुबुन गुबुन जानाय नुनो मोनोआरो। जे नोंथाङा बुंबाय दहला हा एबा। ओह हामा हामा हा बा हाब्रु हायाव माइ आबाद मावनाय जायो। आरो बिदिनो बोरि हा बा इसे जेरावनोखि दैया खम। जेरै ओह साहा आबाद आरो बायदि रोखोमनि मैगं आबाद मावनायखौ जोंङो। दा आंङो। बेखौसो बुंनोसानो माने आथिखालाव माखासे मानसिफोरनि जि। रासायनारि मुवा बाहायनाय आबादफोराव जेरै इउरिया बाहायनाय पटास। आरो गोबां बेबायदिनो सुपार बायदि रोखोम रासायनारि मुलि बाहायनायनि थाखाय जोंनि। सिगांनि हा गुबै हामोन बै हानि गुना लासै लासै खमायलांहो। दाआं बेखौसो नोंथांनो फोरमायबाय। आरो बेजों लोगोसे सुबुं अनजिमाया बांबोनायजों। जोंहाथ हाया बांनायाव गैलिया। जोंना सुबुं अनजिमाया फारसेथिं बांबाय थायो दाओरै फारसेथिंजायो सुबुं अनजिमाया। बांनायनि जाहोनाव हाखो जायगा आवग्रिना लानाया लासै लासैनो बांलांगासिनो दं। जायनि जाहोनाव जोंनि थाखाय हा जि थानो जायगा बेयो लाासै खासै खमायलांदोंआरो। आरो लोगोसेनो जोंनि आबहावाखौबो गुबुंले खालामदों। ओ हायाबो गेब्रेंदों। आरो बे हा गिब्रेंनायनि थाखायनो जेथिया अखा हायो। अब्ला अखानि दैजों बै रासायनारि मुलिफोरनि रोसिया। ओ दैजों सेरमाय लांफानानै हासिङाव जोंनि दैखौबो गुबुंले खालामहैफानायखौ। बायदि रोखोम ओंखारोब्लाजों बेनिफ्राय फरायनो मोनो। आरो बेजों लोगोसेनो। जोङो बालासिया हा बा एबा बालाहाजों जोङो। ओह सिमेन्टखौ मिक्सार खालामनानै। ओ पाक्कानि न लुनायावबो जोङो बाहायो। ओ नोंथाङानो बुंखाबाय दहायो बेखौबो बारु अब्लाबो आं इसे बुंदेरबावबाय आरो। आरो बेजों लोगोसे जोङो। हा सिङावनो जोंनि ओ बायदि रोखोमनि सानफ्रोमबोनि जिउआव गोनांथि जानाय जेरै खै खैला आरो सोदांङि थाव। ओ आरो दै बायदि रोखोमनि गोनांथार गोनांथार रासायनारि मुवा बा खनियारि मुवाफोरखौ जोङो हासिंनिफ्रायनो बोखांनाय जायो आरो हा सिङावनो थायो बेफोर गासैबो
बेखिनिखौनो बुंथ'बाय आरो आङो दायो।
औ दा जोङो जिहेथु जोंहा रासायनारि हासार बाहायनायनि जाहोनावनो, ओ जोंना हाफोरा गुबुंले जानो हमदों दा बे हा गुबुंले जानाय, फोरखो जोङो ओ दंफां लाइफां गायनानै जोङो मोनसे ओ हा गुबुंनायखौ जोङो रैखा खालामनो हायो ओ फारसेथिं जोङो रा रासायनारि हासार बाहायनायफोरखौ जोङो खम खालामनांगोन ओ रासायनारि हासार, जेरै सुपार डि पि बा ओ इउरिया बेफोरबायदि बाहायनायनि सोलायै, जोङो जुदि ओ जिब जुनारनि खि, गोबोरखि ओ बायदिसिना ब्रयलारनि खि, बेफोरबायदि जोङो जिबियारि हासा हासारफोरखौ बाहायसिनोब्ला होमबानिया जोंनि हाया गुबुंनायनिफ्राय रैखा जागोन आरो
औ नंगौ नोंथां,
हा नङाब्ला जोङो सोलिना थांना थानो हाया हा नङाब्ला दंफां लाइ फाङा थांना थानो हाया बेखायनो हाया जोंनो गोनांथार जोङो दा हाखो, संरैखा खालामनायाबो ओ जोंनि मोनसे दायथ'
औ नंगौ नोंथां, मानो होनोब्ला जों हानि सायावनो गसंनानै दङ आरो औ
औ खोनादों,
अह अह
खोनादोंना नोंथां औ दा हाखौ रैखाथि थि खालामनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जानानै फैदोंना नोंथां
औ औ
औ
दा ओ जिहेथु हानि सायावनो जोङो आबाद मावनानै जानानै थांनानै थायो नङा होमबा हानि सायावनो जोङो न' लु नानै थांनानै दङ बा हानि सायावनो जोङो दंफां लाइफां गायनानै ओ जोङो दंफांनि बागानबो खालायनो हायो हानि सायावनो जोङो गय बागान खालामनानै गय फिथाइफोरखौ फाननानै बेनिफ्राय रां खामायनानै जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो बायनानै लानो हादों नङा होमबा दा बेखायनो जोङो हाया जोंजोंनो मोनसे ओ गोथौ सोमोन्दो दङ बेखायनो जोङो हाखो ओ जोङो गाज्रि जानायनिफ्राय जों रैखा खालामनांगोन हाया जुदि गाज्रि जायोब्ला ओ बिफां लाइफां माइ आबादा मोजां जानाय नङा होमबानिया जोङो जोंनि जानो माइ आबाद जुदि माइ गायनानै माइ आबादा जायाब्ला जों ओंखाम मोनजानाया जोंहा गोब्राब जागोन दा बेफोरबायदिनो जुदि गय गायनो हालाबा जोङो गय फिथाइ फानना मोनजानाया जोंहा गोब्राब जागोन जुदि आरो हाया गुबुंले जायोबा ओ बेनिफ्रायबो जोङो जोंहा गोबां ओ अक्सिजेननि आंखालाव गोलैगोन बिफां लाइफां थायाब्ला ओ बिदुं दुंखावनाया बांगोन जायनि थाखाय जोंनाव ओ जोंनि थांना थानायनि थांना थानाया जोबोद गो रा जानानै फैगोन
औ नंगौ नोंथां ओ समाबो जाबाय बिदिब्ला नोंथां औ
औ नोंथां
औ
औ
गोजोननाय थाबाय दे
गोजोननाय थाबाय होमबा नोंथां
औ